औ
औ‌ खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों नोंथां खोनादों
अ सम दङना नोंथांहा?
औ सम दं नोंथां
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनासो कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ
सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां
औ दा होमब्ला जों आबादनि सायाव सावरायनोसै
औ
ओ ओम जोंनि समाजावथ आबाद आबाद माने जोंनि हारियाथ बर बर हारियाथ' आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होनोमबा? दा जोंनि गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि फारागथिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन नथां ओ गोदोनि आरो दानि ना?
औ
गोदोहायथ' जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो मा बिदिनो मोसौजों जोङो हालेव नायनिखौ जों नुनो मोन्दों आरो आखाइजों गायबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना जेरै जोङो गोदोनि समावखौ आं होग्रोनायसै गोदोहाय बिदिनो ओ माइफोर गायोबा सिगांहाय मोसौ सौजों एबा नांगोलजों बेखौहाय सिगां जाय हायाव गायगोन बेयाव गायनायनि सिगां सिगां दैयाखौ जोङो नांगोरगौ दैयाखौ जों गोबाङै सोनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय दंग'निफ्राय लाबोनानै बेनि उनावहाय एवनानैहाय बेखौ जेब्ला हाया मोनो अब्ला जाय हायावहाय जोङो गायगोन बिनि आगोलाव जोङो मोनसे ओ खोथियाखौ गायनो थाखाय बेबायदिनो ओ माइआखौ बस्थायाव एबा ओ माबा बाल्थिंआवहाय दै होनानै सोमना लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना आरो बेखौ फोनायावहाय जों हाखौ फोमोननानै मेजों मोजां फोमोननानैहाय बेखौहाय मा ओ गाय फोग्रोनाय जायो आरोना जेब्ला खोथिया रंजायो अब्ला जाय हायाव गायगोन बेखौ नांगोलजों मोजां एवनानै बिदिनो। मै होनोनानैहाय बेखौ जोङो गामिनि मानसिफोर लानानै खोथियाखौ फुनानै गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो नांगौ रो मेडियाखौ सोना होनांगौ। आरो बिजों लोगोसे थानाय समाव जोङो नायोबा बिदिनो टेक्टरजों एवनाय खौ जों नुनो मोनो बिदिनो हायाखौ हाथिथ जों मोजां फोमोनखांनायनि उनावहाय बेजों लोगोसे मा मेचिनजों गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलावहाय थेक्टरजों एवदोंब्लाबो आखाइजों गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा? ओ आबादा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि गायनानैहाय ओ बिदिनो फसल आरि मोननानै बिदिनो जेब्ला बेखौहाय मोनो एबा राहोयो। बिनि आबाया जाहैबाय नभेम्बर आरो डिसेम्बर बेयावहाय जेब्ला बिनि उनाव बेखौहाय मारा होनानै जिगाब आरो माइ फसलखौ आलादा खालामनायनि उनाव बेखौ बस्थायाव सोयो आरोना आरो बस्थायाव सोनायनि सिगां जोङो मा बेखौहाय माइगाबखौ आलदा खालामनो थाखाय संग्राइजों बेखौ सिबना हानायखौ नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो जेब्ला माइ फसल गोनाङा आलादा जायो बेखौ बाख्रि एबा दुलि ना मा होनो बेखौहाय
औ।
बेयाव सोनानैहाय दोननाय आरोना आरो नांगौ रोखोमनि दोननानै बेजों लोगोसे रां बुथुमफिननो थाखाय बेखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरो। ना आरो बिदिनो रांखावरि मोननायजों लोगोसे' जों नखरारि सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि जाउनावहाय दानि समाव जुदि नायोबा बिदिनो ट्रेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा फंनैसो आरोबाव आबाद मावनायनि सायाव होनदेरनो हागोन नामा।
औ हागोन।
औ।
ओरैनोथ' ओ सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों नङा होमब्ला गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो एबा आदार हिसाबै आदार हिसाबै बाहायनो थाखाय सुबुङा आबाद मावनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओ बिदिनो आबाद गाहाइ मानि गाहाइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो जों हमनानै लानो हायो नङा होमबा दा जों जों नुनाय गासैबो ओनसोलावनो सुबुंफोरा आदार हिसाबै एबा ओंखाम हिसाबै जानो थाखाय बयबो माइ आबाद मावनायखौ जों मानि फ्राय बांसिनानो नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जों बायदि बायदि मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय माइजों लोगोसे बेसर सबाय सिबिं आरो बायदि बायदि मैगं थाइगंनि आबाद जेरै जेरै लाइ लाफा भिन्दि आरो बायदि बायदिखौ बो थोर नायै बोथोर आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो बर'फोरा आबाद मावनानै गोबां फालांगि बिथिङावबो आथिखालाव ओ फालांगि बिथिङाव रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। आबाद मावनानैनो जिहेथु गावनि न'खरखौ फसंनाय आरो। बिदिनो गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। नाथाय गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि गोदान मुगानि आबाद मावनायाव जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनो जेरैहाय गोदोनि सुबुंफोरा ओ जेबो मुलि एबा बायदि बायदि जायखिजाया खहा गोनां बेसाद बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन। ओ जेरै गोदोनि सुबुंफोरा मोसौजोंनो गावसोरनि अर्गेनिक आबादखौ माव नानै ओ बेफोरखौ जानाय एबा गावसोरनि आदार हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ नाथाय आथिखालनियाव आथिखालनि सुबुंफोरा आबाद मावनायाव गोबां आलादा आलादा बायदि बायदि हासा र आरो बायदि बायदि आदब बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैहाय आबादखौ थाबै जाहोनो थाखाय आरो साबसिन खालामनो थाखाय हायाव रासायनारि हासार बाहायनाय आरो बेनि अनगायैबो
हाग्रा फोथैग्रा मुलि आरो एम्फौ एम्फौ जानायखौ होबथानो थाखाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि एसायनारि मुुलि बाहायनायफोरखौ जों आथिखालाव बांसिनै नुनो मोनदों ओ जाउनाव जों बेफोरखौ जानानै खायसे सुबुंफोरा बायदि बायदि बेरामजों भुगिनांनायखौबो आथिखालाव नुनो मोनदों। जे ओ गोदान मुगानि आबाद मावनाय जों लोगोसे सुबुंफोरा दिनै बांद्राय नोरजिया जानायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि जाहैबाय न'आवनो मावनाय जेबो हासार गैयालासे एबा बिसोर गोबोरखि हासार बाहायोमोन नाथाय जेबो रासायनारि मुलिफोर बाहायामोन गोदोनि सुबुंफोरा जनाव गोद गोदनि सुबुं फोरा बेमार आजार जानायफोराबो खम जायोमोन नाथाय आथिखालाव बायदि बायदि हासार आरो मुलि बाहायनायनि जाउनाव जों गोबां रोखोमनि बेराम आरो पेरालाायसिसफोर जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' हालेवनाय एबा मोसौजों हालेवनाया खमायलांदों जेरैहाय जों ट्रेक्टर बेनि जायगायाव ट्रेक्टर पावार ट्रलार बायदि बायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि अनगायै माइ गायनायखौ थाब फोजोब नो थाखाय माइ गायग्रा मेसिन बाहायदों। माइ मारा मोसौजों मारा होआलासे दिनै माइ होग्रा ओ माइ मारा होग्रा मेसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
जाउनाव बेबो मोनसे गेब्रेनाय लाबोदों आरो एसे आबहावाखौ एसे एनै खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरैहाय बेनि थाखाय ओ मेसिन बाहायनाया गाज्रि खुन्दै गयो नालाय बेनिफ्राय आबहावा गेब्रेंदों जाउनाव आथिखालनि बे आबादावनो आदबा बायदि बायदि सोलायनाय लाबोदों आरो मानसिफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन नागिरो आरो गोरलैसिन राहाखौ नागिरो बेनि थाखायनो खायसे खैफोद गोनां ओ जायफोर सोमजिदों होननानै जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोर मोननो थाङो नङा होमबा आबाद मावनानै फालांगि खालामनाय आरो नखर खुंनाय राहाया नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' गामि ओनसोल जानायलाय बेबादिनो ओ आबादजोंनो जिउ खुंबोनायखौ आंङो दासिमबो नुनानै दं आरोना। थि बेबायदिनो बिदिनो बोथोर लानानै बोथोर बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानैहाय बिदिनो जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो दैज्लां बोथोर फाथो बेजों लोगोसे माइ आरि गायनानै
औ।
जिउ खुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो मेसें बोथोराव मेस बेसर दालि बिनो लोगोसे ओ मेसें बोथोरनि बायदि बायदि रोखोमनि आबाद गायनानैहाय ओ जिउ खुंबैनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना।
औ
आरो थिग बेबायदिनो जोङो दा नायोब्ला आरोना मेसें बोथोरनिखौ जोङो बेसर गायनो थाखाय थाखाय एबा दालि फोनो थाखाय बेखौहाय मा सिगां जों गोरान हायाव जों गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नङा होनबा नोंथा? बेखौहाय जों गायनायनि सिगां जोङो मा मोजां ट्रेक्टर एबा नांगोलजोंहाय मोजां एवनानै बेखौहाय गुरै गुरै खालामनानैहाय बिदिनो फोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो दान मोननै हालागैनि उनाव बियो जेब्ला रायो एबा देरो बेखौहाय हानानैहाय बिदिनो बेसरनिफ्राय जोङो थाव आरिफोरखौ नुनो मोनो मोननो हायो आरोना।
औ
थाव आरिफोरखौ बिदिनो बस्थायाव सोनानै फानहरो आरो फेक्टरियाव सोनानैहाय बेबायदिनो थाव आरि बरननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बियोनो जोंनि गामि ओनसोलसिम फैफिननानैहाय बेजों लोगोसे जों ओंख्रि आरिफोरखौ संनानै जानायखौ जोङो मोननो हायो आरोना आरो दालि फैयोबा जोङो मा बिदिनो ओंखामजों जानो थाखाय मोनसे ओंख्रि जानायलाय बेखौहाय मोनसे जामुं हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद मावनानैहाय जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों आरोना आरो लोगोसे दैज्लां बोथोराव जों नायोब्ला फाथोआरिफोरखौ जेब्ला माइ गायनायनि आगोलाव बेखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेब्ला बियो ओ दैयावहायसो माबायो नालाय बेखौहाय दै बे फाब बाना जायिनि सिगां एबा दै लोमैनि सिगाङावहाय बेखौ मोजाङैहाय फोग्रखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बिदिनो ओ आगष्ट सेप्तेम्बराव बेखौहाय ओ दाननानै फुख्रियाव बेखौहाय एबा दै गोनां जायगायाव बेखौहाय दोनो आरोना जेब्ला मोनो एबा बिनि बिगुरखौहाय हाननानै सान्दुंआव लांखांनायनि उनाव बेखौ फेक्टराव सो-थो-थो-सोहैयो आरोना आरो बेजों लोगोसे बस्था दिरूं आरिफोर बायदि बायदि रोखोमाव बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। नङा होनबा नोंथां आरो बेबायदिनो मानसिया नांगौ रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमाव बायनो हानाय बायदि बेफोरनिफ्राय बुथुमना लानायखौव जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा खामानि मावनायफ्राव जोङो बिदिनो बेराफोर दुमदोंबा न' बांफोर फुदोंबा बेनिफ्राय दिरूं मोननायजों लोगोसे बेखौहाय खानाय एबा बेखौहाय बायदि बायदि रोखोमाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। थिग बेबादिनो बाहायनायखौ ओ जिखुं मोननायखौ सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। होमबा नोंथां समाबो जानाय जोंनिया दोनथ'नायसै नामा?
औ दे उनाव सावराय जाासिगोन।
औ